हेल' खोनादोंना?
अ माबोरै दं नोंथां?
नों ना
औ नोंथां खोनादों।
औ औ औ दे दे नोंथांनिसिम बेजोन फुंबिलिनि गोजोन्नायखौ बावहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथां। ओं नोंथांजों दा बैसागुनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों नोंथां सावरायजागोन ना?
औ जागोन नोंथां जागोन।
औ नोंथां। ओ बैसागो होनब्लाथ' जों गासैबो मिथिखायोना बैसागुआ बोसोराव खनसेल' जायो। बैसागुखौ जों रंजा बाजा बारहोहरनाय जायोना नोंथां। बैसागुआ बोसोराव खनसेल' जायो बैसागुआव जों रंजायो ओ आरो बै सागुआ बर'फोरनि गाहाय रंजानाय फोरबो। बैसागु रंजानाय फालिनायनि गेजेरजों हारिमुनि सोमखोर सावारि बेरखाङो। ओ नाथाय आथिखालाव मुगायाव गोदान जोलैया बैसागु रंजानो बावलांबाय। हारिमुखौ बावगारलांनो हमबाय। ओ बैसागुआ बर' हारिनि मोनसे गेदेर रंजानाय। बर'फोरा गोसो मोदोम जिउ होननानै गासैबो रंजायो आरो मोजां मोनो रंजानो। बे रंजानाया बर' हारिमुनि बर'फोराबो बे रंजानायखौ अरायबो खुंबोगासिनो दं। गावनि हारिनि आंगो होननानै। उम बैसागुआ बेखायनो बर' हारिनि थाखाय मोजां आरो। ओ गोदो गोदाय बर'फोरा हारिनि गोनां बे रंजालि बैसागु दान सेयालागै खुङोमोन होननानै खोनायो। नाथाय दाना ओ बिदिनो सप्तासेल' खुंनाय जायो आरोना
औ
औ बैसागु बोथोराव बिलाइ गोरलै खिलियो बेजों समायना मिथिंगानि महर बेरखाङो।
औ नंगौ नोंथां।
ओ गोदो गोदाय जों खाम जथा सिफुं सेरजा गंगोना हारम'नियाम लाना नै दख'ना फालि गोजा बिदि लानानै मोसानाय जायोमोन नाथाय दानि जुगाव बिदिनो बक्स लानानै मोसानायखौ जों नुनो मोनो खाम जथा सेरजा लानानै मोसानायखौ नुनो मोनला आरोना। औ
औ नंगौ नोंथां।
औ ओ बैसागुनि सेथि साना जाबाय मानसिनि ओ बैसागु
औ
नोंथांमोननिजाय माबोरै जायो एसे फोरमायलाय नोंथां?
थ' हामबाय होनदों नों थांखौ जे नो नोंथांङा जे बैसागोनि सोमोन्दै जि फोरमायलांबाय बियो नंगौ हसामार सैथोखा। माने नोंथाङा जि बैसागोनि सोमोन्दै जि मोजाङै माने बेखेवना होबाय फोरमायबाय नंगौ बियो सैथोखा आरो बियो जोंनि ओ जेनेबा बर'फोरनि दोरोङारि होनबाबो बेयाव गोरोन्थि गैया। स' जोंनिथिं जेनेबा जाबायदि जायो नों ओ नोंथां बुंनाय बायदिनो बिदिनोसै अब्लाबो जोङो जुदि बैसागो होनोब्लाथाय माने जोंहा गोसो बुथुआव माने गोसोनि रंजानायानो एसे आलादा बायदि जायो आरो बैसागो होनब्लाथाय मानोना बैसागुआव जोङो जाबायदि रं जायो बेबायदि जेनेबा मानोना बोसोराव खनसेल' जायो नालाय बेनिखायनो जेनेबा बे बैसागुखौ जोङो एकदम गाजा गोमजायै जेनेबा खोंनाय जायो आरो
औ
आरो थिग बेबायदिनो माने सोरगिदिं जेनेबा जेनेबा गामिनि सोरगिदिं बेबायदि खाम सिफुं दामनायनि जि रिंसारनाय सिफुं दामनायनि जि रिंसारनाय बेफोरखौ खोनायोब्ला जेनेबा आंनि बुथुवआ जोबोद बोखाङो आरो बुयो आरो माने आयौ सोर इसां बेबायदि मिलोदौ सिफुं दामदों होननानै गुसुआ बुयो
द
आरो थिग बेबायदिनो जेनेबा खामफोर दामनाय खोनायोबा माने बैयाव थांनानै आंबो बाहागो लागौ मा बेबाय जायो आरो मानोना जेनेबा खायसे जबा ओैनो बे बैसागु समावथ' जेनेबाओ बेलेग बोथोरफोराव दामाब्लाबो बैसागु समाव फाय खाम सिफुंखौ जेनेबा दामखायो खायसे मानसिफोरा ओरैनो मुनायाव फ्रि थाइम फोराव जेनेबा बेबायदिनो दामखायो आरो आरो जेब्ला जेनेबा दामखायो बै दाम खांनाय समाव जेनेबा जोंबो जेनेबा थांनानै बाहागो लायो आरो बि आरो ओमफ्राय थिग बेबायदिनो जेनेबा बैसागु समाव नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेनेबा थिग बेबायदिनो जेनेबा जोङो बैसागुखौ बिराद गाजा गोमजायै खुङो बिदिनो बोराय बुरैफोराबो एकदम हानजा हानजा ज जानानै मोसायो न न'खर गिदिंला बायो आमफ्राय आरो फारसेथिं सेंग्रा सिख्लाफ्राबो बिसोर माने आलादा मोनसे दल जानानै आलादा मोनसे ग्रुप जानानै बिसोरबो जेनेबा बेबायदि गामि गामि न'खर न'खर गिदिंलाबायो आरो
औ नोंथां
आरो थिग थिग बेबायदिनो जेनेबा आथिखालाव जेनेबा दाथ' गोमालांनो हमबाय मानोना दाथ' जेनेबा बे दा लासैनो बे खाम माखो होनो बे हबो दा लासैनो जेनेबा बिसोरो मोन्थिनाय नंला बेबायदिसो जाहैगोन आरो दा लासैनो नाथाय नाथाय ओ दासान्दिथ' जेनेबा माबा उम बिदिथ' जेनेबा दासिमहालागै दङ दं नालाय नाथाय जथ जथेस्थ' जेनेबा खुमैलांगासिनो आरो बेबायदि खाम दामनाय सिफुं दामनाय बेफोर माने लासैनो जेनेबा गोमालाां नांनायनि लामायाव फैगासिनो दङ आरो स' बिनिखायनो जेनेबा जोंनि बे बैसागु होनबाथाय जेनेबा आ आथिखालावथ' माने बांसिन जेनेबा ला लाइमोनफोरा बै ब बक्स दामनानै जे जेनेबा बिसोरो मा खालामो बे जोङो जेनेबा बे रं जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो
औ नोंथां
बे बक्स दामनायजों मोसानाय बा रंजानाय आरो बै खाम सिफुं दामनायजों दाबायदि रंजोनाय मोनो माने बेयो एसे आलादा बायदि आं सानो आरो नोंथां ना मा होनो नोंथाङा माने आं औ माने बे बक्स दामनानै रोंजानाय आरो बे खाम सिफुं सिफुं दामनानै रं जानाया आं एसे माने बेवहाय एसे फाराग नुनो मोनदों आरो औ मानोना मानोना गाव दामनानै मोसानाया एसे आला दा आरो बे बक्सआव दामनानै जेनेबा आ मोसानाया एसे आलादा मानोना बे बक्सआव दामनायखौ जोङो जेनेबा बे बे आथिखालनि जि जेनेबा उम मा होनबावगोन बेखौथ' जेनेबा दा ओ खायसे मेथाइफोरावथ' जेनेबा डाइरेक्ट खाम सिफुंनि जेनेबा बियो मा माबा दामनाय गैया ओमफ्राय जास्ट ओरैनो बेबायदिनो दा बे इलेक्ट्रिक दामग्राफोरनि फोरजोंसो जेने बा दामनाय बेनिखायनो जेनेबा बेखौबा एसेबां मिलोदौ माने खोनास्राया आरो बेनिखायनो औ बेनिखायनो जेब्ला जोङो जेनेबा जों गावनो जुदि बे जेनेबा सिफुं सुरनानै ओमफ्राय खामखौ दामनानै जुदि मोसायोबा बिनि जेनेबा एसे रं जानायानो एसे आलादा बायदि सानो आरो मानोना जेनेबा आ मानसि जबे बुराय बुरैफोरा जि हानजा हानजा थांगोन आरो ना बेबायदिनो ओ दाइन माने सादाइनजि सा गुजि माने सेजौफोरबो जायो आरो ना बोराय बुरै फोरा बेबायदि हानजा हानजा थांनानै बिसोरो मोसागोन जागोन लों बेबायदि रं जानायखौ जेनेबा जों नुनो मोनबोदों आरो थिग बेबायदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो माने जोंनिथिंबो जेनेबा सातदिननो माने ओ सानसेनिनो फालियो सानसेनिसिम जेनेबा बि बिखौ मा खालामगोन माने गिदिंबोबाय थागोन आरो गामियावनो बिदिनो औ फुङाव जेनेबा फुङाव दसथा एगार'था सिम माने गाव बिसोर' ओ न'आव खाम संनानै जोगोन आमफ्राय बिसोरो ला लाासैनो जेनेबा एगार'था बार' बार'थाफोराव बिसोरो मा ओंखारलांगोन आरो बेयाव याव गिदिंनो थाखाय आमफ्राय आ उम जायगा गंसेायाव बिसोर ज' जानानै ओमफ्राय थांगोन आरो मोसानो बेबायदि जेनेबा आ जोङो नुनो मोनबोदों आरो स' बेखायनो दा जेनेबा आं बेखौनो सानो मा होनो दा माने बे खाम सिफुं दामनानै बे बैसागु फालिनायखौनो जों जेनेबा जोबोद एसे जेनेबा मोजां मोजांखौबो नुनो मोनो आरो माने बेजों बांसिन रं जानायखौ नुनो मोनो होननानै जेनेबा आं सानो आरो नोंथां त बिनि बेखायनो दा आथिखालावथ' जेनेबा दा माने जोबोद जौगालांनायनि सम नालाय बेनिखायनो दा गासैबो जेनेबा लासैनो गोमा लांजोबनो हमगासिनो स' आरो इयुनफोराव माबायदि जागोनथाय जोंनि जेनेबा बे बर'फोरनि बे दामग्रा देग्राफोरखौ जोङो जेनेबा फोथांनानै लाखिनो हागोन ना हायाथाय बेखौबा जोङो बुंथ'नो हाला मानोना जेनेबा आथिख खालनि जोंनि जोंनि बर'फोराल' नङा गासिबो मानसियानो जेनेबा देभलप जानाय नागिरो नालाय बेनिखायनो दा माने
ओ आरो बिदिनो